हेल' हेल' हेल'
ओ हेल' नोंथां
अ नोंथाङा दा माबाफोर मावदों नामा नोंथां?
जेबो मावा खै नोंथां नै जिरनानै दं।
नोंथांजों आं माखासे खोथा रायलायनो सानदों माने रायलायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मा खोथा?
नोंथांनाव माने आं माखासे इदिनो दा बा कुइसनखौ सोंनो हासिगोन दा आं सोंलुखौ?
ओ सोंनो हागोन नोंथां दे।
ओम। दा नोंथाङा गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव मा मा सोलायनाय नुखो नोंसिनि ओनसोलाव बेनि फारसे रायलायनो सानदोंमोन माने
अ हागोन नोंथां हागोन।
ओम दे एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन दा जोंहा गोदो निफ्राय लानानै दासिमाव मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो जोंहा बुंनो थाङोब्ला गोदोनिफ्राय लानानै दासिमाव मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो गोदो गोदायनि समाव जोंहा बायदि बायदि जिउ खुंनायनि ओ राहा लामा गोथेना होयोमोन एबा जोबोद गोब्राबमोन आरो दानि जिउ खुंनायाव जोंहा जोंनि ओनसोलाव गोरलैयैनो जिउखौ खुंलांनो हायो। मानोना जोंहा गोदो गोदाय बबावबा नैबे दाबसे ओनसोलनिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलसिम हान्थिलांनो थाखाय एबा नैबे ओनसोलनिफ्राय जोंहा गुबुन मोनसे ओनसोलाव माबा फोरखौ बाथ्राफोर खोन्थानो थाखाय जोंहा थांनो मोजाङै राहा लामा एबा सुबिदा गैयामोन जायनि जाउनाव जोङो गाव गावनि आथिं जोंनो थाबायनानै थांनो गोनां जायोमोन एबा लाइजामजों लाइजामनि गेजेरजों जोंहा फोरमायनो हायोमोन आरो दानि जुगाव नायोब्ला जोंहा मबाइल फन दं । एबा गारि मथर दं । जायनि जाउनाव जों मोजाङै एबा थाबैनो खोन्थानो एबा मि थि होनो हायो गोदो गोदाय जोंहा गाव गावनि जिउ खुंनायाव गुबुन दाबसे जायगायाव नैबे दाबसे जायगानिफ्राय हान्थिलांनो थाखाय जोंहा मोजाङै राहा लामा गैयामोन जेरै जोंहा हान्थिनो थाखाय मोजांनि लामा गैयामोन जेरै हाग्रा बंग्रामोन आरो दैफोर बारनो थाखाय जोंहा मोजां राहा लामा गैयामोन जोंहा दालां गैयामोन आरो दानि जुगनिखौ नायोब्ला जोंहा गोजान गोजान गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो थाखाय गारि मथर ओंखारबाय एबा लामाफोर मोजां जाबाय एबा दै बारनो थाखाय दालां जाबाय जोंहा दायो। जोबोर सुबिदा जाबाय आरो गोदो गोदाय जोंहा गाव गावनि जिउखौ खुंनो थाखाय जोंहा आबादनि अनगा गुबुन साख'रिफोर एबा जबफोर मावनो मोजाङै सुबिदा गैयामोन जायनि जाउनाव जोंहा जिव खुंनाय एबा नखर सालायनाय एबा ओनसोलखौ गोजौ थाखोआव लांनो थाखाय गोब्राबमोन आरो दानि जुगाव नायोब्ला जोंहा नैबे ओनसोलनि गुबुन दाबसे ओनसोलसि सिम जोंहा हान्थिनानै साख'रि एबा जब बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोर मावहैनो हायो जोंहा बेफोर मावनायनि जोंहा मोजां मोजां गाव गावनि न'खरखौ गाव गावनि जिउखौ गाव गावनि ओनसोलखौ गोजौ थाखोसिम जोंहा दैखांना लांनो हायो आरो बिनि अन गायैबो जोंहा गोदो गो दायनिफ्रायनो आबाद मावनाया जोंहा दासिमाव सोलायनो नु-नुनो मोनाखै जोंहा गोदो गोदाय आबाद मावनानै जिउखौ खुङोमोन आरो दानिखौ नायोब्ला जोंहा आबाद मावनानै जिउखौ खुङो आरो जोंहा दायो बुंनो थाङोब्ला जोंहा मोजां मोजां साख'रिफोर एबा सासे गेलेगिरि बायदि बायदि रोखोमनि जोंहा खामानि एबा सोलोंथाइ लानानै एबा गेलेगिरि जानानै जोंहा गुबुन दाबसे जायगासिमाव जोंहा दानि जुगाव हान्थिलांनो हायो आरो बेफोरबायदि गेलेनाय खामा नि मावनाय बायदि बायदि साख्रि मावनायजों जोंहा एफा एनै मोननाय बान्थाफोरजों जोङो गाव गावनि न'खर गाव गावनि ओनसोल गाव गावनि जिउखौ जोंहा गोजौ थाखोआव लांनो हायो आरो गोदोनि बायदि गेलेनाय साख'रिफोर बायदि बायदि रोखोमनि खामानिफोर जोंहा मावनो राहा लामाया जोबोर गोब्राबमोन जायनि जाउनाव जोङो फिथाइ सामथाइ बाय दि बायदि रोखोमजोंनो जोंहा फि थाइ सामथाइफोर खानानै बायदि बायदि बिफां लाइफांखौ दानफायनानै जोंहा बायदि बायदि रोखोमनि टेबोल सियार बिसना बेफोरखौ बानायना नैबे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लानानै गावनि आथिंजों हान्थिलांनानै बेफार फालांगि मावहैयो जोंहा बेफोरबायदि बेफार फालांगिफोर मावनायजों जोङो जोंनि जिउखौ खुङोमोन आरो दायो बेफोरबादि मावनो थाखाय जोंहा मोजां सुबिदा मोनबाय जेरै जोंहा गारि बायदि बायदि रोखोमनि दङ बेफोरजों जों नैबे दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जोङो हान्थिलांनो हमोमोन आरो दानिखौ नायोब्ला जोंहा आबाद मावनो थाखाय जोंहा हालेवग्रा मे सिन ओंखारबाय बायदि बाय दि रोखोमनि जायनि जाउनाव जोङो आबादखौ गोरलैयैनो जोंहा आबाद मावनानै जोंहा जिउखौ खुंनो हायो । आरो गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि जेब्बो गैयामोन जायनि जाउनाव मोसौ दंमोन जोंहा मोसौजों हालौवनो थाखाय जोबोर गोबाव सम लायो बेफोरजों जोंहा गोदो गोदायनि जुगाव जिउ खुंनो गोनां जायोमोन बेफोरनो नोंथां गोदो आरो दानि जु ओनसोलनि सोलायनाय नुनो मोननाया दा नोंथाङा आंनि बेफोरबायदि बुंनाय रावखौ माबायदि मोनदों नोंथां?
नोंथाङा जोबोद ओ-मोजाङै आंनो फोरमायलांबाय नोंथां बुंनायखौ आं बुजिबाय दा आंबो एसे सुंद'यै बुंनो हा बुंनोसै खोमा नोंथांनियाव। हेल'? हेल'? हेल'? हेल'? हेलौ हेल'
अ नोंथाङा दायो गोदो गोदायनि आरो दासिमाव मा मा सोलायनाय नुनो मोनखो नों
अ बेखौनो बुंनो सानदोंमोने नोंथाङा नोंथां ओ- नेट्रकआ स्ल'नाना आंनासो स्ल'थाय एसे। मा होनो दे होमबा नोंथा खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय नोंथां।
औ नोंथां आनो जोबोद मोजां। फोरमायनांबाय फोरमायनायाथ' खिन्थु आंबो ससे बुंसै आरो ना। गोदोनि जुगाव आरो दानि जुगाव गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनो। जों जों सोरगिदिं नायबानो नुनो। मोनो गोदोनि जुगाव अनला हान्था मेला खालामनो थाखायबो जोंनाव मोजां लामा गैयामोन मोजां गारि मथर गैयामोन दै बारनो थाखाय दालां मोजां गैया नोंथाङा बेफोरखौ बुंलां जोबखाबाय जोबोद मोजां आनो फोरमायलांबाय नोंथाङा दा हमना ला जोंनावबो गोदो हमना ला जाब्रबथाय जाबोसै जाथाय जाबाबो फाहाम फाहाम सा फाहामथाय सलिनि थाखायबो खाथियाव गैयामोन हस्पिटालफोरनि थाखाय हस्पिटालफोर
औ
बिनि थाखायबो जों गोजान गोजान थांनांगौ जायोमोन मोनसे खौरां जोङो खौरां फोरमायनो थाखाय जोङो साइकेलजों नङाबा थाबायनानैसो थांनांगौ जायोमोन जोंनाव जानबुं गैयामोन बै समाव
औ
दा बेखौनो जों आथिखालाव गोबां देभलप जानायखौ नुनो मोन्दों आरो ना
औ
उम दा हमना ला जोङो हान्था मेलानि सायाव बुङो जौगानायनि सायाव बुंबाबो जों जेनेबा बे समावहाय जेनेबा फरायसालि फरायसालि मा जों बारा नुनो मोनामोन खाथिफ्राव दाथ' जों खाथि खाथि बो जोंनाव गोबां फरायसालि दङ उम दा बेफोरबायदिनो लासै लासै जौगानायखौ जों नुबोननो मोन्दों आरो ना दा ओमफाय सिगांनि जुगाव आबाद मावनायनि जों दानिजोंबो एसे बेलेग सोलायबाय बेखौथ' नोंथाङाबो बुंबाय
औ
गोदनि जुगावथ जों हमना ला माइ साय गायब्लाथ' जोङो हालएवगौमोन बयबो दाथ' जोङो आ आथिखालाव बिगियाननि मुगा जेरै ट्रेक्टर बायदिसिनाजों जोङो माबायो माने हेफाजाब लानानै जों आबाद मावो
औ
दा बेफोरावनो जों जौगानायाव नुलांनो मोनो आरो ना सिगां मोजां लामा गोजानाव थांनो थाखाय जोंनाव मोजां। ओमफाय नोंथाङा एसे बुंबावनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां हागोन।
एसे फोरमायबावदो खोमा नोंथां।
औ जोंहाथ बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि मुलाम्फा जाबाय दायो एबा जोंहा जोंनि जिउ खुंनायाव एबा नखर सालायनायाव एबा जोंहा जोंनि ओनसोलखौ गोजौ थाखोसिम लांनो थाखाय जोंहा दायो। गोर। लैयैनो हायो। जोंहा गोदो गोदायनि जुगाव माबाफोर सोरबा बेराम आजार बायदि बायदि रोख। रोखोमनि बिब्दि जानो हमोमोन आरो जायनि जाउनाव जों। बेफोरबायदि बेराम जानाय सुबुंफोर। खौ जोंहा मोजाङै मोजां थाबैनो दिन्थि। फुंनो थाखाय जोंहा। हस्पिटेल बायदि बायदि रोखोमनि देहा फाहामसालिफोर गैयामोन। एबा जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखा। खाय जोंहा बायदि बायदि स्कुलफोर। बायदि बायदि रोखोमनि कलेजफोर बेफोरबायदि जोंहा। गैयामोन सु। सुबिदा गैयामोन आरो जोंहा दानि जुगाव। बुंनो थाङोब्ला जोंहा एबा जोंनि मेगनजों नुनायाव जोंहा बेफोरबायदि बेराम आजा फाहामनो थाखाय जोंहा फाहामसा। फाहामसालिखौ खाथियावनो नुनो मोनो एबा थाबैनो लांखारनो हायो आरो बिनि अनगायै जोंहा सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंहा दायो गोरलैयैनो गामि गामि गाव गावनि ओनसोलाव जोंहा फरायसालिफोर नुनो मोनो दा नों। नोंथांनि सिगाङाव आं बेफोरखौनो सुंदयै फोरमायना होनाय जाबाय नोंथां।
नोंथाङा आंखौ जोबोर मोजां फोरमायनो थाखाय आं जोबोर गोजोननाय थाबाय। दा होमबा नोंथां जोंना टाइमाव फैबाय दोनथलायनोसै खोमा दे होमबा गोजोननाय थाबाय